अ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ आंथ दायो जिरनानै दं नै फ्रियानो दङ
मा फ्रियो-फ्रिनो दंब्ला अब्ला नोंथांनाव ओ मोनसे बाथ्रा सोंनो होननासो फन हरनाय जादोंमोन
अ दे दे
ओ ओ नोंथाङा ओ अ जे गामि गामि एरियायाव अ माबायदि जिउ खुंनायखौ नु नुयो आरो टाउनाव थाग्रा सुबुंफोरखौ माबायदि जिउ खुंनायखौ नुयो आरो नोंथांनि गेजेराव नोंथां नोजोर जेरावहाय बबे मोनसेयावहाय ओ जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ साबसिन मोनो होननानै नोंथाङा ओ मि मिथियो बेखौ एसे फोरमायना होनाय हागोना?
औ हागोन नोंथां हागोन जोंङो गामि आरो टाउन आरो ओनसोलाव रायजो जानायनि बाथ्रा रायलायोब्ला
औ
आङो माने आंनि नोजोराव बा आंनि मोनदांथिजों आङो गामियाव रायजो जानायखौनो साबसिन मोनो‌। मोनो आरो बे आंनि गोसोनि मोनदांनाय। बे आंनि मेगनजों नुनायाव आरो मानोना जों गामियाव थायोब्ला मोनसे समाज जोंहा गामिनि गोबां सुबुंफोर थाया-थाया-थायोम ना।
औ
जेराव माने जोङो बे गामियाव ज जयै मावला नाय खामानि मावलायनाय हेफाजाब होलायनाय। बिदिनो गावजों गाव अनलाय लायनाय बेबायदिया माने गामि ओनसोलाव गोबां मोजाङै जायो आरो आरो सु संसार जानाया मोनसे गोजोन थासारिया फैयो माने।
औ
बेजों लोगोसेनो माने गावजों गाव फोथायलायनाय नङा होमबा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय। जानाय लोंनाय बेफोर माने मा जायो गामि ओनसोलाव गोबां मोजाङैनो जायो खिन्थु जोङो टाउन सहराव थांनाय नायोबा नुगोन माने नसुंसे बा न नांजाबनायजोंनो रायजलायलायै सोमोन्दो गैलायै। सिनायलायो बेफोरबायदि। बेखौ जोङो टाउनाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव नुनो मोनो आरो नंङाहोनबा। जेराव माने मोनसे गामि थाया जेराव माने मोनसे समाज थाया। मोनसे हेफाजाब होलायनाय थाया खौसेथि थाया बेबायदि बिदिखौ जोङो टाउन ओनसोलाव रायजो जानाय सु सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां नुनो मोनो बिनिखायनो आंनि नोजोराव आङो सानो। गामियास थानाया मानेस गोबां मोजांसिन आरो।
गोबां मानसिफोरना आरो गामियाव थानाय जोंयो मोजांसिन होननानै बुंनायबो खोनायो।
औ। ओ नोंथाङा जे गामि एरियायाव थानायखौ मोजां मोनो होनदों ओ अब्ला टाउन एरियायाव थाग्रा सुबुंफोरा माबायदि ओ बि-बिथांमोनाथ जे ओम उसुंसेयैनो नांजाबलायनाय थायो अब्ला बिथांमोननियावथ जे-जेबो ओम। थाइगंनि जेबो ओ खेथि एबा हाबाद मावनायनि जेबो सुबिदा एबा रा-राहा लामाथ गैया जानांगौ।
औ औ।
अ अब्ला बिथांमोना माबायदियै ओ गावसिनि नांगौ जानाय आदारखौ ओ-ओ बायनानैसो जायो ना ओ बहानिफ्लायबा माने बायनानैनो जायो बुंनांगोन अब्ला बिथांमोना। थ बांसिनानो बायनानै जायो जा। औ।
औ नोंथां।
औ ओ जों गामि गोसोबायदि ओ जा मावनो हायो जा गोसोबायदि माखौ आबाद मावो बेखौनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ। नंगौ नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों।
नोंदागोन औ दा जोङो बेनिखायनो गामियाव थानाया साबसिन होननानै आंबो सानो आरो मानोना जों गामियाव जोंहा एबेलेबेल गोबां हा थायो आरो।
औ।
नङा होमबा जोंहा गोबां हा। थानायनि जाहोनाव जों-जों नांगौ रोखोमनि मैगं थाइगंआ जों गायनानै जगार खालामनानै लानो हायो जेरै आलु। गायनो हायो जों जोगोनार। लाव लाफा गोबां बिदिनो बायदि बायदि जों मैगं गायनानै जोङो। मोजां थाजा मैगं जाना। नै थांनानै थानो हायो नाथाय टाउनाव जोङो नाय। जानुगोन जेनेथेने न गंसे लुजानाय नङा होमबा आरो जेराव माने दैआनो थांनो जायगा गैयै। बिबायदि थासारि। हो जों नुनो गैया बेबायदियाव जोङो माबोरैहाय माने मैगं गायनानै जानो हानो दा बेनिखायनो बिसोरो मा खालामो गासिबो गावसोरनि जानाय आदारखौ बिसोरो हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय मैगंखौनो जानो गोनां जायो आरो। थिफुना होमबा बेनिफ्राय जोङो गोबां जायगाफ्राव नुयो फ्रेस दैनि माने गोग्गो दैनिबो गोबां आंखाल जायो बेनिफ्राय। बेवहाय माने थाम्फैनि लेथ्रा लेथ्रिनि गोबां जेंना टाउनफ्राव जायो दा बेबायदि आरो। खोनादोंना नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथाङा खोनादोंना।
खोनादोंना नोंथां औ नोंथां। खोनादों दासो।
अ। दा आं बुंनाया बेनो आरो टाउनाव।
औ
टाउनाव जोङो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो रायजो जानाया।
औ
बिदि
औ।
हेलौ